औ
खोनादों ना नोंथां
औ खोनादों नोंथां
औ आं नोंथांखौ कल हरनायनि जाग्रा जादों नोंथांनि नोंथांजों मोनसे टपिकनि सायाव सावरायनो सानदोंमोन नोंथां
नंगौ नोंथां थारैनो सावरायनाय जागोन नोंथां
दा जोंनि बर' हारियाव माबायदि गोदोनिफ्राय जों बैसागो बैसागु फालियोमोन आरो नाथाय आरो आथिखालाव माबायदि फालियोमोन नोंथांङा बैसागोनि बागै एसे फोरमायनो हागोन नामा नोंथां
नंगौ नोंथां माने बैसागो आर ना गोदोनि बैसागु बैसागो आरो दानि बैसागो औ औ गोदोनि बैसागो बुंङोबाथ जोङो बैसागोआ जोबोद ग गाजा गोमजायै जायोमोन दाबो जोंनिया गाजा गोमजायै जायो एफा जोंनिया सोलायनाय नुनो मोनाखै जों गोदोबो जेनेबा बा बैसागो बैसागु बुङोबा बे बोथोरा एखेयानो जोंनिया बैसाग बोथोरावनो जायो आरो बेयो एप्रिल दाननि जिब्रै बा जिबा खालाराव जानायखौ नुनो मोनो आरो बेवहाय जोंङो गिबियावनो बैसागु बुंङोब्लाथाय मोसौखौ मोसौ बैसागुखौ फालिग्रोनाय नुनो मोनो बेनि उनाव फारि फारियै मानसि बैसागो आरो बिदिनो बायदि रोखोम रोखोमनि जेनेबा बैसागोफोरखौ फालिलाङो स' जोंनियाव मोसौ बैसागु बुङोब्लाथ' जोङो बैहाय मोसौखौ जोंङो माने बै खालि माने मोसौखौ जोंङो नुनो मोनो आरो थुखैनायनि सिगांनो बे सानसे सिगां जोंङो बायदि रोखोमनि नांगौ मुवा लाव फान्थाव एबा दिगिलिटि बिलाइ आरो जोंङो बेनि अनगायैबो दा थानाय आरो जोंङो जेनेबा बै रं जोंनिया बेफोरखौ लानानै हालदै बेफोरखौ जोंङो माने बुथुमना लाग्रोनाय जायो आरो बुथुमनानै जोंङो फुंङावनो माने माने साखा फारा जायो आरो जेनेबा मोसौखौ लांनो थाखाय आरो लांनायनि सिगांनो जों बफोरो जि बुथुमना लादोंमोन बैफोरजों जोंङो मालाबा बानायना लानायखौ नुनो मोनो आरो मोसौखौ जोंङो बे हांगार जेनेबा खान्थानि हांगारफोरजों जोंङो ओ थाव गुबै फोननानै जोंङो मोसौनियाव जेनेबा फोनना होनाय बे खौ नुनो मोनो आरो जोंङो बिदिनो थारायजों बुयै बुयै जोंङो दैमासिम लाना थाङो। दैमासिम लाना थांनानै जोंङो दैमायाव जेनेबा मोसौखौ थुखैहैनायखौ नुनो मोनो थुखैनायाव जोंङो बै औ नं नोंथां जोङो बैदि हाना लादोंमोन लाव फान्थाव बैफोरखौ मोसौनि गारनानै जोङो मोसौखौ जेनेबा खुगा मेथाइ गोदोनिफ्रायनो सोलिबाय थानाय खुगा मेथाइखौ जोङो रोजाब नानै जोङो बै मोसौखौ थुखैनायखौ नुनो मोनो आरो बै बिदि जोंनिया थाराय लादोंमोनना बे थारायखौ जोङो बै दैमायावनो गायबोनायखौ नुनो मोनो आर आरो जोंनिया जि गोदोनि माने सिगांनि जोंनिया अ जों फागा मोसौ खानाय बे दिरुंखौ जों बेजोंनो गारबोनायखौ नुनो मोनो आरो बिदिनो बै दिनखालि माने मोसौ बैसागो नालाय मोसौखौ जोङो दुब्लि फोथारफ्राव एसे उदाङै हेगारना होनायखौ नुनो मोनो। बैसाननि थाखाय आरो बिदिनो न'आव दा जोङो बैदि जोंनिया माला बानायना लादोंमोन बेखौ उखुम मुदाफोराव जोङो। जेनेबा आलायना दोननायखौ खौ नुनो मोनो आरो मोसौ गुलिफोरावबो जोङो आलायना दोननायखौ नुनो मोनो। आरो बैफोरो जेनेबा लाव फान्थावफोरखौ जोङो एसे लाना फैनानै माने न'आव न'नि उखुम मुदाफोराव जोङो सारनानै होनायखौ नुनो मोनो आरो गोबांखौनो बिदिनो जोंनिया बैखालि मैगं थाइगंबो जायो गोखा गोखै गोबां रोखोमनि जोङो खायफाया बुङो जौसेसो गायबाय जोङो जौजिस्नि बिदि माने बुथुमनानै जानायखौ जोंनि जायगायाव दासिमबो नुनो मोना। बेनि उनावथ' नोंथां जोंनिया बिदिनो औ रजा बाथौ मोसौखौ जोङो खााफायगोन गोदान फागाजों आरो बेनि बेनि जोंनिया बेथ' मोसौ बैसागो थांबायानो। बेनि जि उननि सान बे उन सानाव जोङो जेनेबा मानसि बैसागु। बैखालि माने जोंनिया। गोबांखौनो मोसानायखौ नुवा थेवबो जों माने न' न' थांनानै जोङो गोदोर मानसिफोरखौ सिबिनायफोरखौ नुनो मोनो जेनेबा उन्दैफ्रा गोदोरखौ खुलुमनाय बिदिनो न'खर न'खर थांनानै जोङो ओ बिदि सिबिहैनायफोरखौ नुनो मोनो आरो नोंथां बेनि अखानायै। थ' जोंनिया जेनेबा दामग्रा देग्राफोरखौ बर'नि जोंनिया दामग्रा देग्रा बुङोबाथ' नोंथां जोंनिया। बै खाम सिफुं जथा सेरजा औ नंगौ हार नि आ जाबस्रिं बेफोरखौ लानानै जों माने औ न'खर न'खर जेनेबा गामियाव थाङो आरो मोसाहैनायखौ नुनो मोनो। सेंग्रा सिख्ला माने बयबो ज' ज' माने बेवहाय मोसायो आरो जोंनिया बेवहाय खायफाया सेंग्रा सिख्ला थाबाथाय जोङो बिदिनो गोदोनि माने एदावलायनाय जोंनिया माने। जंखायलायनाय गानदोङोना खुगा मेथाइ बेफोरखौबो जों खननानै माने। मोसानाय जायो आरो बिदिनो जोंनि। बैसागोआ थारैनो जोबोद बे गोदान बोसोर बरायनाय हिसाबै। जोंनिया बैसागोआ जोबोरैनो गाजा गोमजा थाङो आरो जिखिनि जों मोसानानै औ बै थाइसे थाइनै जि एसेबां रां मोनो बेफोर रांखौ जोङो जयैनो खाना जानायखौ नुनो मोनो आरो। नोंथांमोननि जायगायाव बैसागुखौ मा रोखोमै फालियो नोंथाङा फोरमायनानै।
हागोन नोंथा हागोन बैसागुखौ जोंनि बै बै ओनसो ओनसोलाव नोंथाङा जेरैबायदि बुंलांदों बेबायदिनो जोंनाव गिबि सान नैथि सान थामथि सान बेफोरबायदिनो फालिबाय आरो नोंथां। दा गोदोथ' गोदोथ' बैसागुखौ। एसे एसे। से दान एबा से से माहासिम फालियोमोन नाथाय नाथाय आथिखालाव समनि आंखाल समनि आंखालनि थाखायबो बैखौ फालिनायखौ जोङो सा स्नि दिनल' फालिनायखौ नुयो आरोना नोंथां।
औ नंगौ नोंथां।
मानो होनब्लाथाय जोङो गोबां गोबां गोबाव सम नां नां। नांगौ जायो बै फालिनाय समखौ जों बेनिखायनो जोङो गुसुंनिनो बे खौ ओ स्नि दिन जोङो बैसागु फालिनायखौ नुदों आरो ना नोंथां गोदोनिफ्रायनो जोङो नुबोदों आरो दाबो। नुगासिनो दं आरो नोंथां दा जोङो बैसागु बैसागु। जानायनि सिगांनो जोङो जोंना गिबि सानखालिनो जोङो मोसौ मोसौनि बैसागुखौ नोंथाङा जेरै बुंलांदों। बेफोरबायदिनो जोंनिथिंबो। लाव फान्थाव लाव फान्थाव जोङो हालदै बायदिसिनाखौ जोङो। लानानै आरो मो मोखना बिलाइ बायदिखौ जोङो। बै अखा बे सानसे सिगांनो जोङो। बे न'वाव बुथुमना लाग्रोयो आरो नोंथां मानोना जोंना मानोना जोंना। बैखौ न'फोरावबो। जोङो मोनजोबा बेनिखायनो जों बेखौ बुथुमना लायो जेरै थाराय बायदिसिना। फोरखौ जोङो बुथुमना लाग्रोयो आरो नोंथां बेनि उनाव जोङो बे मोखौ। थुखैनाय जोङो सानखालि फुङावनो जोङो उथिनानै बैफोर मालाफोरखौ जोङो बा बानायो आरो नोंथां बानायनानै जोङो बेखौ हाना लायो जोङो हाना लाखांनायनि उनाव जोंहा बै गलिनिफ्राय जोङो मोखौखौ ओ दिहुनना लाना फैयो आरो नोंथां दिहुनना लाना फैनानै जोङो बेखौ ओ दैमा दैमा नङाब्ला जोङो फुख्रि नङाब्ला बिलो बायदिसिना याव जोङो मोखौखौ थुखैयो आरो ना नोंथां ओ थुखैखांनानै जोङो बै थुखैखांनानै जोङो बिसोरनो ओ साराय साराय खान्थानिफ्राय जोङो हांगारखौ जोङो थाव गुबैजों जोङो लगायनानै बिसोरनो बेसोरनो जोङो फोथा नङाब्ला जोङो मोदोमावबो एसे फोननायायो आरो नोंथां बेनि बेनि उनाव जोंना बेगाव थुखैखांनायनि उनाव जोङो बै लाव फान्थावखौ जोङो बिसोरनि ओ मोदोमाव जोङो सारनानै फोरबो जोङो बै थाराइजों जोङो बुयो आरो ना नोंथां बुब्ला जोङो मोनसे नोंथाङा बुंनानै जोंना सल' लाव जा फानथाव जा बे सल'खौबो जोङो बुङो आरो‌ना नोंथां माने बे सल'खौ जोङो खोना बोदोंमोन नाथाय दाबो जोङो बे सल'खौ बुंनायखौ नुयो आरो ना नोंथां बेनि उनाव जोंना बै मोसौखौ जोङो लान्दां लान्दां दुब्लि एबा लांदां लांदां जायगायाव जोङो हगारना होयो मानोना बिसोरखौ बै सानखालि बै सानखालि बिसोरनि फुजा होयो नालाय बिसोरखौ जोङो हगारनाय आर ना नोंथां बेनि उनाव जोंना जेब्ला जेब्ला बिसोर खौ जोङो ओ न'सिम जोङो लाबोनो गोनां जायो अब्ला बिसोरनि थाखाय जोङो गोदान दिरुं जोङो फागाखौ जोङो बाथौवाव जोङो बाउनानै बिसोरनो गोदान फागा गानहोनाय जायो आरो नोंथां बेनि बे मोसौ सान जोबखांनायनि उनाव जोंना बेनि नैथि सान नैथि सानखालिथ' जोंना रंजानाय बाजानाय जानायखौ नुयो आरो नोंथां खायफाबा जोङो जोङो बोर लानाय मानसिनि बैसाग बैसागोनि नालाय जोङो बोर लानाय गेदेरा उन्दैखौ बोर होनाय आरो उन्दैया गेदेरखौ सनमान होनाय बायदिसिनाखौ जोङो नुयो आरो ना नोंथां बै सानखालि जोङो बर' हारिनि बायदिसिना गानग्रा जोम जेरै दख'ना दख'ना फालि गामसा बायदिसिनाखौ गाननाय नुयो आरो नोंथां आरो जोङो गोदोनिफ्रायनो बै बैसागोखालि जोंना मानसिनि दिना बैखालिनो जोङो बेफोर बर' हारिनिखौ गानो आरो नोंथां बेनि उनाव
औ नोंथां थारैनो
बे मानसि गानखालि बेफोरदिनो गोंऐ जायो बेनिनि उनाव जोङो खाम जथा सिफुं सेरजा बायदिसिना लानानै जोङो बोराय बुरै गथ' गथाय सेंग्रा सिख्ला जोङो जयै जयै जोङो न'खर न'खर जोङो मोसानो थाङा आरो नोंथां जि एसे हरो जि एसे हरो माइरं हरो फैसा हरो जोङो लानानै जोङो बेफोरबादिनो सान सानथाम सानब्रै बेफोरबादिनो जोङो रंजानानै बाजानानै बेफोरबादिनो जोङो मो मोसालाङो आरो ना नोंथां जेब्ला जोंना जेब्ला जोंना जोब था सानखालि जोङो मोसानानै जोबो अब्ला जोंना बैसागु बैसागुवाव जि एसे मोननाय बेखौ जोङो ओंखाम बोथिसे जायो आरो ना नोंथां ज'यै जोङो जमा लोगो नांनानै जोङो ओंखाम ओंख्रि जायो आरो नोंथां जोंनाथ' बैसागुखौ जोङो बेफोरबादिनो फालियो नोंथां आरो जोंना बैसागो जोबैनि सिगांनो जोंना बैसागोनि लास्ट बैसागोनि लास्ट दिन खालि लास्त दिन खालि जोंनो हाबा खुख्लिबो जायो आरो नोंथां। हाबा फुख्लियाव जोंना बेफोरबायदिनो जोंना आबै आबौफोरखौ जोंना फुजा होयो आरो नोंथां। बिनि उनावथ' बै बैसागुआव जोङो गोबां बायदि रोखोमनि जोंना जेरै फांसनफोरबो जायो बेफोर फांसनफोरावबो जोंना गोबां गथ' गथाइफोरखौ नङाब्ला जोङो सेंग्रा सिख्लाफोरखौ जोङो कमपितिसन बायदिखौ जोङो बेयाव बान्था होनानै जों मोसा नाय मुसुरनाय बायदिसिना बायदिसिनायाव जोङो बाहागो लानायखौ नुयो आरो ना नोंथां बेफोरबायदिनो जोंनिथिं बे बैसाग बेफोरबायदि बैसा गोखौ फालियो आरो नोंथां।
थारैनो नोंथां जोंनिया समाबो जाबाय नोंथां बिदिब्ला जोङो दिनैनि रायलायनायखौ एसेयावनो लाखिथ'सै औ गोजोनथों नोंथां।